हेल' मामाय।
हेल' मामाय औ माय औ।
औ फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासरबावबायलै मामाय।
औ मामाय दे आरोबाव आंनिफ्रायबो नोंनिफ्राय नोंनि खामलायनायखौ गोसो गोरबोनि नाजावनानै आंनिफ्रायबो नोंनिफ्रायबो खनसे बावहरनाय थाजबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय मामाय ओरैनो खबर सबर मोजां ना।
खबर सबोर मोजां मावायो खबर सफोर बिराद मोजां।
जेबोथ' उसुबिदा गैथ'आ ना?
जेबोथ' उसुबिदा गैया ओहो ओरैनो मावा ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
ओंखामाथ' जाय आं दहाय मामाय दहाय फुंङाव।
जाखांबायने।
औ जाबाय आं।
औ।
जानाय
दे होमबा एसे मोजां आयदा लानानै सावरायलांसै
आयदा लानानै सावरायनांगोन औ मामाय।
दे माबाय आं नोंनिफ्राय एसे सोंलांबाय थानोसै दै
औ दे सोंनो हागौमोना
औ औ नोंथाङाथ' बे दावबायनायखौ मोजां मोनो बिरादनो
औ दावबायनायखौ आं बिराद मोजां मोनो मामाय ना औ
मोन औ ओरैनोथ' नोंथाङा दावबायनायनि बेलायाव माखौ मोजां मोनो नों मिथिंगानिखौ मोजां मोनोना एसे आलदा फाइभ बर'फोराव थानानै मोजां मोनो बेफोरनि सोमोन्दै थांनो लुुबैनायनि हास्थायनाय थायोना गोसोआव
औ
गामि एरियानि मिथिंगा समायनाफोरखौ मोजां मोनो ना हाजो हालाखौ मोजां मोनो दा बे गोजाननि बे
बरफफोरजों थानाय बुंफबनाय गोसो गोुसु जायगायाव थानो मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोनो
आं गासैखौबो मोजां मोनो मामाय ओरै बरफबो होन ओमफ्राय मिथिंगायानो होन आओमफ्रफ्राय ओरै हाजो हालायानो होन गासैखौबो मोजां मोनो नाथाय आंनि मोजां मोनसिननाय जायगायानो जाहैबाय बेफ्राय आं मिथिंगायारिखौ साबसिन मोजां मोनो आरोखि
औ बे नों मिथिंगायाव लानो नाय एसे नुथायफोरनि सोमोन्दै नों मोजां मोननाय गोसोआ बेफोरखौ सारि फोरमायना होनलाय थिंगानि बागै
अ' मिथिंगायावथ' जोङो गोबां ओ गोबां जिनिसफोर नुयो आरोखि ना गोबां जेरै जिब जुनार दाउमा दाउसा बिफां लाइफां एम्फौ एनला बायदिसिना जों बुंहबनानै जोंनि मोनसे मिथिंगानि महरा समायो आरोखि ना बिदिनो मिथिंगायाव थानाय जेन'बा ओ दाउमा दाावसानि महर बेफोरनो
औ औ
ओ गोसो बोहैयो आरोखि आंनि गोसोखौ ओमफ्राय बिदिनो बिफां लाइफां समायना रमायना बिनि सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय जायगा आरो ओरैजाय जिब जुनार
औ
ओ बिदिनो खोलो खोलो बार बारनाय बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिखौ नायनानै आं मोजां मोनो आरोखि ना मिथिंगाखौ औ मामाय
आरो ओरै दैफोरनि बेलायाव बुंदों मामाय हाजोनिफ्राय दै बाज्रुमनायनि बेलायाव
औ हाजोनिफ्राय दै बार'नायनि बेलायावथ' मोजाङानो हाजोनिफ्राय दै बारज्रुमनाया बेबो मोनसे मिथिंगायारि मोनसे से बाहागोआरोखिना
औ औ औ
मोनसे हाजोनिफ्राय दै बारज्रुम नायाबो मोनसे समायना नुथाय आरोखि जोंनि मिथिंगायारिनि माने बे गोजौनिफ्राय बिदिनो जरनानिफ्राय दै आ दै जमा जानानै बिदिनो फुंखानिफ्राय बोहैबोनाय दैया बिदिनो गुसु आरोखि बेफोरबायदि दैयाव दुगै हैैयोबा माने गोसोआबो स्रां मोनो आरोखि ना माने थान्दा मोजां बिदिनो गोजोनग्लायहैयो आरोखि दा माने आं आं आंबो दुगै थांबाय आरोखि ना बिदि दैयाव
औ औ औ
ओ दुगै हैखांबाय आं बिदिनो गोसोआ बिराद थान्दा मोनो आरोखि ना बिदिनो बिनो आय गरमफ्राव गोजोबनानै थाहैनो मोजां आरोखि ना बिदि दैयाव हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैयाव
औ ओमफ्राय नों बेफोरनि गेजेराव थांनायनि बेलायाव नों दावबायनायनि गेजेराव नों माबायदि गारिजों थांनो मोजां मोनो ओरैनो
बाइकफोरजों ओरैनो साखा खब्रैजों अबेजोंम साबसिन जागोन नोंनिबा
ओरैनोथ' आङो बिदिनो ओ साखा खब्रैजों आं मोजांसिन मोनो थांनो
सुबिदाबो जायो ने
सुबिदाबो जायो बिदिनो अखा हाबाबो जेबो जेबो बिदिनो उसुबिदा जाया आरोखि ना
सान्दुंखौआवबो जेबो जला ने
औ ओमफ्रायो बिदिनो ओ बिदिनो माबाफोरजों थाङोबा बिदिनो बाइकफोरजों थाङोबाथ' नुलाङो मोजां मोजां सिनारिफोर
नुलाङो औ सनारिफोरखौ खिन्थु अखा बायदिसिना हाबा देन
मा बायदिसिना हाबा बिदिनो उसुबिदा जायो आरोखि ना
उसुबिदा जायो औ उ उ उ
औ मामाय
ओरैनो नोंथाङा गामि एरियाव थानो मोजां मोन ना टाउन सहराव थानो गोसो जायो मामाय नोङो?
आंथ' गामियावनो मोजां मोनो मामाय गामिनि मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो
थासारिबो गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरजोंने
गाव गरिब गुन्द्राफोरजों थाफानानै आङो संसार जानो मोजां मोनो आरोखि ना गामियावनो
बि गोजोननाय दं ने
औ बाहायनो गोजोननाय दं
टाउन सहरनि बारावखौ मानि थाखाय मोजां मोना नों बिनि सोमोन्दै बुंलाय देलाय
टाउन सहरनि बारहावा होननानै बुङोब्ला टाउन सहराव गारि मथरा बारा बेजों लोगोसे बिफां लाइफां खम बिदिनो ओ ओह बिदिनो माबाफोर बिदिनो ओ कारखानानि गोबां बिदिनो आह उखुन्दैफ्रा बारा जायो गरमा बारा जायो बेजों लोगोसे आह अनलायनाया खम टाउन सहराव
औ उम हाबलायनाय फैलायनाय
उहो हाबलायनाय फैलायनाय गैया जुति गैया नोंबा आं नोंबा नों आंबा आं
औ जोंना जाहैबाय गामिनि सोरांबानो औ
औ बिनि थाखायनो आं आ टाउननि आं टाउनखौ एसेबो मोजां मोना माने मोजां मोना आरोखि आङो
औ ओरै जोंना गामिनिबालाय बा सोरांबानो लामा दों बिजों ज' ज' थाबायनाय हाबलायनाय थांलायनाय फैलायनाय बाजार अ बाजार मोनसेखौनो जानाय गामि एरियानि गोथां गोथां मैगं मोनजानाय औ बायदिसिना जानाय लोंनाय ज' ज' टाउन एरियायाव बिदि जाया जाया सुबिदा गावबागाव न'खर बाय न'खर ओंखारलायनायबो बिहा मानैबो गैया
औ
जेरै जोंना बैसागु दमासिबा माबायदि जायो बेखौनो मिथिखायो नङा नों मामाय
औ औ बिदिनो रंजा बाजा आह
जायो हाला हाला लोंनाय जानाय बेदर फिसा उन्दै उनला मोसानाय हारि फोजानाय हारि गावख्रांनाय
बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय
औ औ
बेफोरनि थाखाय बिराद मोजां नङा गामि एरिया
औ मोजां ओमफ्राय नोंथाङालाय बबाव थानानै मोजां मोनो
आंबोथ' बुंनो थाङोबा बे गामि एरियाखौनो मोजां मोनो मामाय आंबो
औ औ आंनि
गामिनि बायदिबे बहा सुबिदा जानो दाउसिन दाउला सोरांबानो जिब जुनार गाब फैयो सेर सेर हाग्रा खाथि खाथियाव
औ गामिनि बारहावायानो जोंना जुदा आरोखिना माने मोजां गुसु थान्दा औ
लोमफेरबा हनै दा अखाजों आराम बायदिसिना दैबाना देरगोन मागोन
औ
खौ समाव माइ गायनानै मोनजायो दैजोंबो
औ औ मोजां
बि आरो ना
औ
ज' ज' थांनाय लायनाय लोगो लायै लायै गिसि सिबलायनाय ओरै बायदिसिना सल' बाथा खिन्थालायनाय बिफां साया साया थानानै जोंनाथ' बिदि दंना
औ
गोदोनि आबै आबौमैना फोरों खा फोरोंखाजोबनाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ नेमखान्थिफोरखौ आसार खान्थि आ खान्थाल थाइजौ जानाय हाबा हुखा जानाय बायदिसिना सावरि बादालि
औ औ
आं न'खरसेजों हायैखौ न'खरै न'खरथाम रायजोयैनो लोगोनांनानै बे ओसोल न'खरखौ हेफाजाब होनाय
औ
ओरैनो गामि एरिया बेफोरबायदिया बिराद मोजां आरो ना मिलायनानै थायो गोरोबनानै थायो बिनि थाखायनो जों गामि एरियाखौ मोजां मोनो आरोना मामाय
औ आंबो बिदिनो मामाय उम औ ओमफ्राय नोंथाङा औ नोंथाङा बिदिनो ओ नोंथांनि मोजां मोननाय ओ नोंथाङा माखौ मोजां मोनो जेन'बा ओ बरफ जायगा ओमफ्राय मिथिं गायारि जायगा हाजो हाला हायेन बेफोरनि जायगायाव अबाव थानानै मोजां मोनो नोंथाङा?
आङो होनबा बे आङो बे हाजोखौ मोजां मोनसिनो आं हाजो एरियाखौ।
औ
हाजो सा सा बेरायनो मोजां मोनो आङो ओरै
औ।
गोबां मानसिफ्रानो हाजोआव बायदिसिना मैगं थाइगं खायो।
औ।
हाजो गोजौआव बिबार बारो बेयाव समायना नुयो। हाजोआव बिफां लाइफां थायो हाजोआवबो एखेआनो जाहैबाय। बिफां लाइफां जिब जुनार थायो दाउसिन दाउला गाबो बेहाय बिराद मोजां साउन्ड दासिन दावला गाबनाय बायदिसिना आरो हाजोनि लामायाव गारि सालायनो एबा बेरायनो बिराद मोजां गोजौ गाहाय गेददा गेददि। होथ बिराद सुबिदा जायो आरो ना खुनु रावनिबो पलुसननि दिस्टाब गैया। उखन्दै बायदिसिनानि बिफां लाइफाङानो बोजोबना लायोना। बायदिसिना गेस कास फोरखौ। बिनि थाखायनो हाजो एरिआखौ आं साबसिन नुहरो आरो ना हाजोल' नङा ओरै आं बरफ खौ मोजां मोनो बर'फ जायगायाव थांनानै बेरायहैनो।
ओम।
गरमबाबो ओरै हाजोआव जों गानफब जोमफब गानो जोमो जुथा लंपेन गस ला गुदुं गाननानै जों बेरायहैनो हायोना।
औ-औ गोसो जायो।
हाजो सा-सा गेलेनो मोजां। गोबां मानसियानो बर'फआव गेलेहैयोना मालाय। थाखा फैसा गारि गरा लानानै बेरायहैयो। फेमिलि लानानै बेरायहैयो फिसा-फिसौ बिदा-फंबाय गोसोथोलायनाय लानानै थाङोना थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि बुस्थुआ जोंनि खाथियावथ' गैया जाहैबाय बियो एसे गोजान जायगायाव बेफोराव जों थांनानै बेरायहैनांगौ जायो आरोना।
औ।
ओरैनो बिनिफ्राय औ माबायाव।
बिदिब्ला उनाव लारायफिनोसै नामा उनाव मामाय।
औ मामाय दे-दे।
औ दे माम होनबा दैै।
औ मामाय दे-दे-दे।